हेलौ नोंथां
नोंथांं बुंलाय
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ मारै खबरफोरा नोंथां?
खबराथ' दासाननैसो बिदिनोसै एसे मोजाङावनो दङ नोंथां।
औ होनबा आंबो बिदिनो नों नोंथां बार जाफैदों दुब्लिबारियाव।
अ
औ औ जाखांबाय नोंथां। नोंथांमोनालाय जाखांबायबो? जोंनाथ' ओंख्रिया लावजों आलुसोमोन आरो बानलु बाथोन। नोंसिनियालाय नोंथां?
ओ जोंना माबासो नोंथां सबायजों दाउ ओमफ्रायो आलु भाजामोन नोंथां। खोनादोना नोंथां? हेल'। हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ। हेलौ नोंथां।